औ खोनादों। ओ दायो ओमबा जोङो ओ बैसागुनि बागै रायज्लायनोसै नामा?
औ जागोन दे।
ओ ओ ओरैनोथ' बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओ मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होनबा? औ बिदिनो ओ बे बैसागुआवहाय ओ ओम बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो रंजायो जाबोगासिनो दोंङो ओ बिदिनो माने दासिमबो जों बर'फोराहाय बे रंजाथाइ फोरबोखौ मोजाङैनो लाखिदों लाखिदों बुंजायो ओ उम सिगांनि बायदि माने ओ बिफोरबायदिनो नेमखान्थिया बैसागु समावहाय जा नेमखान थि फालियोमोन बेफोर नेमखान्थिया बोलि सोलिदोंब्लाबो माने एफा एनै सोलाय सोल' जाबोनायखौबो नुनो मोनबाय आरो ओ बिदिनोहाय ओ जोंनि बर'फोरा माने गोदोहाय ओ जेरैहाय ओ बैसागोनि सानसे सिगां माने बै बैसाग दाननि से खालारनि सानसे सिगांहाय माने गोखा गोखै खानानै ओ मैगो बिफोरबायदिनो मैगं संनानै जायोमोन नालाय आरो बैफोर ओ गोख खा गोखैखोथ' ओ दासिमाव माने जों ओ जोंनि जायगायाव बुंबाय आं बिदिनो माने बिफोर गोखा गोखैखो ओ सिगां जेरैहाय खानानै मोनोमोन बा जायोमोन बिदिनो माने बांद्राय ओ बाहायनायखो नुला आरो ओरैनो माने बि ओ सानखालि जायाब्लाबो जोंनियावहाय आथिखालाव ओ एक तारिक बा ओरैनो बैसागुनि ओम गेजेरावहाय माने जानायखौ जायो आरो ओ नाथायबा बर'फोरा सिगाङाव ओ मोसौ थुखै खालिनो माने बैफोर गोखा गोैखैखौ ओ नागिरनानै ओ संनानै जायोमोन ओ ना थाय बेफोरखौ एसे सोलायनाय नु बाय आरो ओ बिदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबोहाय माने बिफोरो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बैसागुआव ओ नेमखान्थिफोरा माबाफोर सोलायदोंमोन नामा दासिमाव?
ओ बेबायदिनो ओ दङ' गोबां सोलायनाय माने गोदोनि समाव थ' बिदि ओ एक्स' बेसेबांबा जायो बिदि होननानै बुङोमोन नालाय गोखा गोखैखौ ओं एक्स' एकटा ओ नाथाय आथिखालाव माने बे एक्स' दा मैगंखौ जोंनि बारि खाथि खालायाव नागिरबाबो माने मोननोनो थाङा होननाय बायदि जाबाय आरो नागिरनानै मोन जोबा माने हाग्रा बंग्रा दान फायनायजों लोगोसे मैगं थाइगंनि माखासे ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफ्राबो गोमालांजोब्बाय हिसाबै माने बेफोर नागेरनानैनो मोनला आरो ओ अब्ला बो जाखिनि मोनो जाखिनि ओ मोनो बेखौनो माने बैसागुनि जोबथा थारिखावहाय जानाय जायो आरो जोंनियाव ओ बयखौबो माने खायसे खायसे नखरफ्राथ आथिखालाव जालाना खिनथु ओ माखासे नखरफोरखौ जानाय खौ दासिमबो नुयो आरो नाथाय बै ओ जौ से बे मैगंङा बे खौहाय माने मोनजोबनायखौ ओ मोनजोबनायानो जाला आरो
औ नंगौ बिदिनो ओ जोंनि जायगायाव बाहाय जेरै सिगाङो जेरै बरफोरा फालियोमोन बेबायदिनो माने ओ मोसौ थुखै खालि ओ बिदिनो ओ फख्रियाव बा ओ बिदिनो फख्रिफोराव थुखैनाय जायो नालाय बिदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय ओ लाव नांगौ फान्थाव बिदिनो दिग्लि गुथि ओ बिदिनो ओ हालदै बेफोरखौ माने ओ आथिखालाव माने बांद्राय बिदिनो नआव माने ननिफ्राय माने बानायनाय बा आबाद बेबायदिनो माने मोना आरो बेफोरखौ मोनाब्लाबो माने जोंनियाहाय बायनानै लाबोयो बायनानै लाबोनानैब्लाबो माने मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोनबाय आरो बिदिनो ओ एक थारिक खालिहाय ओ जोंनि जायगायाव होमबा बेखालि जोंनिया माने गासैबो बरफोराहाय फुजा होयो बिदिनो ओ ओ फुङावनो सिखारनानै ओ आलारि बाथि सावनानैहाय ओ उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान होयो बिदिनो सोरबा ओ गामसा दखना बा आरनाइ होनानै जोंनिया मान बा बावो आरो बिदिनो उन्दैफोरखौ अननाय होयो बिदि सोरबा सोरबा ओ रांबो होनाय जायो आरो बेबादिनो जोंनिया ओ एक तारिख आव हाय मान बावनायफोर जायो जाखांनायनि उनाव ओ जोंनिया माने गोथैफोरनो बावनाय दोङो आरो बिखो मान बरफोरा जोंनि ओ सिगांनिफ्रायनो ओ फालिबोयोमोन नालाय बिदिनो दासिमबो बे माने थैनानै थांनाय सुबुंफोरनि मुङाव माने फिथा बिदिनो बायदिसिना फिथाफोर बावाब्लाबो माने ओ बे जौ सेरेबफोरखौहाय बा दखना गामसा बेफोरखौहाय आरो बाफिनो आरो जोंनिया बिखालिबो बिदिनो सोरबा सोरबा आथिखालाव जोंनिया बेखौ एक थारिक खालिहाय बावा बिदिनो माने खायफा खायफा नखराव बिदिनो बैसागोनि सान से माने मोजां सम लानानै बावो आरो नखरनि थैना थांनाय सुबुंफोरनि मुङाव बिदिनो जोंनिया बेखौ दासिमबो खालामा ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगा वबोहाय माने बेफोरखौ दासिमबो खालामो नामा?
औ खालामो। माने ओ बैसागुआवहाय बिदिनो गोदो गोदाय जेरै फालिबोदोंमोन बेफोरबायदि बांद्राय माने नेमखान्थिफ्रा एसे एनै सोलायलांबाय आरो। अब्लाबो माने। ओ माखासे ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बावबोनाय बेफोरखौथ' दासि बावनायानो ज जायो आरो। अब्लाबो ओन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेर ओ गेदेरफ्रा ओन्दैफोरनो अन नाय होनाय बेफोरथ' माने दासिमबो सोलिबायानो थायो आरो।
औ नंगौ।
औ। बेजों लोगोसेनो बेस सागु बोथोरावथ' जोंना गासिबो ओन्दै गेदेर बोराय बुरि रंजा बाजा बयबो ओ बैसागुनि ओ से तारिगावथ' ओ फोरबोआनो थाबाय नालाय बेनिफ्राय नै तारिगनिफाय गासै ओ रंज जायो आरो बैसाग बिनो मोसायो बिदिनो बयबो नख न'खर न'खर थांनानै रंजाहैयो।
औ औ ओ बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने जोंनि जायगायावबोहाय ओ बे एक टारिक खालि ओ रंजानाय माने बेफोरबायदि मोसानायफोर जाया आरो। ओरैनो जोंनियावहाय दुइ थारिकनि फ्राय ओ ओरैनो सानब्रैबा सानबाफोर माने रंजायो आरो। बिदिनो ओ जोंनि जायगायावबोहाय ओ सिगाङाव माने गासैबो जयैनो रंजायोमोन माने गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयैनो मोनसेल दल जानानै माने ओंखारोमोन आरो। बेवहाय माने ओ बरफोरनि दामजु बा खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरफोरखो माने जोंनि बर'फोरा जोंनि जायगायावबो माने गोदो लानानै मोसायोमोन नाथायबा आथिखालाव गोबां सो सोलायबाय बिदिनो दा बांद्राय माने बेफोर खाम जथा सेरजा सिफुंखौ लानानै मोसाला। बिदिनो ओ बे ओरैनो दुल फोरजोंनो मोसानायखौ नुयो आरो आरो मोसानायावबो गोबां गावस्राबाय जोंनियावहाय बिदिनो बोराय बुरैफोरा ओ दल से बिदिनो सेंग्रा सिख्ला गथ गथायफोरा माने दलसे इदि ओंखारो आरो। बिदिनो ओ सिगांनि समावहाय ओ गासैबो जयै ओंखारोमोन गाजा गोमजा माने मोजां जायोमोन आरो। ओ मोजां मोनोमोन नाथायबा आथिखालाव माने बि बेफोर सोलायनायनि थाखाय। बांद्राय माने बैसागु बायदिखौनो मोनला आरो।
औ जोंनि जायगायाव औ जोंनि जायगायावहाय माने दाबो बेफोरबायदि बैसागु रंजानायाव माने खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरबायदिखौनो बाहायना नै ओ रंजानाय जायो आरो। बे दानि गोदान मुगानि ओ जेरै बक्स बायदि ना बिदि बाहायनानै रंजानाय बिदिया जोंनियावहाय माने गैथ ' थआ आरो दायो ओ बे बरफोरनि दामजुफोरखौनो बाहायनानै रंजा जायो आरो ओ सेंग्रा सि फ्रा गुबुन बोराय बुरिफ्रा गुबुन गथ गथायफ्रा गुबुन बेफोरबायदि रंजानायखौ माने खाथि खालानि गोबां गामिफोरावहाय नुनो मोनो नाथ थाय ओ जोंनियाव जोंनि गामियावबा बोराय बुरि आरो गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला लाासिबो माने जयैनो रंजायो आरो गोदो जेरैमोन बिदिनो माने दा जयै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो।
अ बिदिब्लाथ' मोजाङानो माने बर'फोरा सिगांबोथ' गासैबो ज' ज'यैनो ओंखारलायोमोन नालाय बिदिनो गोबां गाजा गोमजा जायोमोन। ओ बिदिनो माने जों बर'फोराहाय सिगाङाव माने बेफोरबायदिनो बैसागु बनि समाव बा बैसागुनि लास् बिदाय फोरबोआव बैसागु बिदिनो माने स्टेजफोरावहाय मोसायामोन। उदां फोथारफोराव ज माने गासैबो जयै ओंखारलायोमोन नालाय लाय नाथाय जोंनि एरियाायाव बेहाय सोलायबाय बेफोरबायदिनो बैसागु बिदाय होनोब्ला जोंनियााने स्टेज प्रग्रामसो खालामो बेफोरबायदिनो फांसन आरि खालामो आरो बेवहाय जोंनिया गोबां खेला आरो। आरिबो होया बिदिनो गोदोर। मे उन्दैफोरनिसिमबो होयो बिदिनो काबादि खेला दिरुं बोनाय बा खारनाय बिदिनो जलाय उथिलाय बेफोरबायदिनो गोबां खेला माने बायदिसिना बेफोरबायदिनो खेलाफोरखौ माने जोंनि बर'। हाय दासिमबो होयो आरो गावबो होयोमोन बेखिनिया सोलायाखै आरो। जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदिनो। नाथायबा मोसानायफोराव बा रंजानायफोराव जेरैहाय जोंनि बर'फोरा खाम जथा सेरजा सिफुं लाना मो। योमोन बेफोरबो गैला दा खमायबोनाय। बे खौ नुबाय आरो आरो बर'फोराथ'। गावबा गावनो मेथाइफोर बानायनानै रोजाबोमोन नालाय नाथाय। नाथाय आथिखालाव बेफोरबो गैला गोबां। खम जालांबाय बेखायनो माने बैसागु रंज जानाय बायदिखौनो मोनला आरो बैसागु बैसागुआ माबोरै थाङो माने बेफोरखौबो जेबो फाता मोनला आरो। बिनो नोंथांमोननि जायगायावबोहाय बेफोरबायदिनो फांसन आरिफोर बानायो नामा।
औ। जायो जोंनि जायगायावबो बि बिदिनो जायो आरो गोदोनि समावथ' जोंनिया गामि गामि गामि बैसागु रंजानाय दिनसिम गाहाम थायो होननानै बुङोमोन। स्नि स्नि दिनसो रंज आथिखालाव माने सान्थामसो रंजानाय जायो आरो ओ। नै थारिखनिफ्राय बिदिनो। नै था थाम ब्रै बेफोरबायदिसिमल'सो रंजानाय जायो। बिनिफ्राय ओरैजाय उनथिंजाय गासिबो माने बबेयावबा ओ फांसन खुंनाय खालामनाय बेफोरबायदियावसो माने बै माखासे बैसागुखौ बि बेफोरबायदियावसो बाहायो आरो। जेनेबा गोदोनि दिनाव थ' बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बि लांदां फोथारावसो जायोमोन ओ नाथाय आथिखालाव स्तेजाव जायगा मोन जाय बेफोरबायदि आ बेजों माने गोदोनि गोदोनि आरो दानि गेजेराव माने बैसागुखौ नायोब्ला गोबां फारागथि नुनाय बायदि मोनो आरो।
औ नंगौ उम।
स्टेजाव थांनायनि गेजेरजों माखासे सुबुंफोराबो जोंनि ओ बैसागु फोरखौ ओ अ बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि बैसागु रंजायो फालियो माने बेफोरखौ नुनानै माने बै गुबुन सुबुं फ्राबो जोंनि बैसागु रंजानायनि सोमोन्दै मिथिनाय बेफोरो माने बांसिनै जाबाय आरो
औ नंगौ। बिदिनो ओ जोंनि जायगायाव बाहाय बैसागु समाव माने जोंनिया ओ बिदिनो फुजा होयो माने सिगांनिफ्रायनो ओ जोंनि गामिनि बा जोंनि एरियानि बर'फोराहाय बिदिनोमाने ओ गारजा फुजा होयो आरो बैसा गुसमाव। बियो नाथाय दाबो दङ बिदिनो दाबो ओम बि फोरो फुजाखौहाय होनाय जायो आरो। ओ बेफोर फुजाखौ बि दिनो ओ इयुनावबो लाखिलांबाय थाबा माने मोजां आरो। ओ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायावबोहाय बेफोर बायदि गार्जा फुजा बा बेफोरबायदिनो बैसागु समाव ओ बाथौ फुजा होनाय जायो ना?
औ बिदि ओ गारजा बेफोरबायदिथ' होनाय जोंनिव गैया। ना थाय बैसागुनि से थारिखआव ओ माने फोर्बोआवहाय फेजाफोरखौ होयो आरो।
नोंथां जोंनिया रायज्लायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा समाबो जाबायमोन।
औ जागोन बिदिब्ला दे।